ओं खोनादों
मा खालामगासिनो?
दं दायो ओरैनो।
ए ओंखामफोर संखांबाय
संबाइ।
मांफ्रि
ओंख्रिया अनला आरो मेवाइसोमोन।
ए गोथावआनो माथो।
औ
औ नोंथांजों माने ओरैनो मोननैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो।
ओं
सावरायजागोन ना।
जागोन।
औ माने बेनो आरो जेनेबा गरमबो बोथोर नालाय।
ओ
गावबागाव ओनसोलफोरनि बागैनो एसे सावरायलायनो नाहरनाय जाबाय आरो।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि सोलिदों जोंनिथिं माबायदि सोलिदों।
खोनायाखै नोंथांआ ओइ।
दाा ख औ।
खोनादों
औ। मा नोंथांमोननि ओनसोलाव सिगां माबायदिमोन नोंथाङा माबोरै माबायदि बोखो दा माबायदि जाखो एसे ओम गोदोनि सम माबायदिमोन नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरनि बागै एसे
हम गोदो जोंनि ओनसोलाव बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजाङानोमोन आरो दायो दानि गथ गथायफ्रा बारा मोजां लामायाव आगान सुरिखौ आं नुनो मोनदों आरो।
औ
नोंथांमोनथिं मा लामाफोरा पाक्काफोर जायाखै नामा?
जाबाय जानाया दायो गोदोबा खस्थमोन।
औ हाब्रु दैेब्रु ना दाथ हाब्रु दैब्रु बिदि गानो मोनला खोमा
बिदि गानो मोनला दायो
हा
गानो मोनलादायो
औ
पाक्का जा जोब
मोजांनि बाथ थ्रा
ओ
इसे दा
खोनादों ना
ख खोनायाखै
हेलौ
औ
औ बे हाब्रुफोरजों थाबायनो मोनला आरोना आनि जौ समाव एसे जौगाबोबाय। औ
ओ
उम मोजांनि बाथ्रा दे।
ओं
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गोदोनि समावलाय जों नुबोनायाव हाब्रु लामाफोर न'निफ्राय ओंखारलांनो हायामोन। लामानिफ्रायनो हाब्रु साइ केलजोंबो थांनो हाया थाबायना थांबाबो हाब्रु गोजा बिदि जायोमोन आरो स्कुलफ्राव थांबाबो बा बबावबा ओंखारलांबाबो
औ
ओमफ्राय दानिया एसे जौगाबोबाय आरो ओरैनोथ' मेन लामाया आथ फाक्का जाबाय ओमफ्राय गामि सिं सिं ओरैनो हाबलांनायाबो माने माबा आरो जेनेबा साफ्रा इथा साफ्रा ना मा होनो बेखौ बहायजोबनाय जाबाय।
हा
नोंथांमोननिया मा लामा मेन लामा सेरावनो नामा न'फोरा?
जोंना एसे बिथोर जायो।
औ
ओ।
बलांनांगौ आरो ना?
हाबलांनांगौ ओं
ओमफ्राय दैमा दैसाफोर दं नामा खाथिफोराव
दैमा इदि दंगफोराबा खाथियाव दङ दैमाफा गोजान जायो आरो गामि मोनसे बारनानै द ओं ओं दंग'खौ माइ गायनो थाखाय
औ हाजोनि होयोना दैयाबो
ओं
हेलौ
ओं ओं
खोनादों
खोनादों
बान्दो खोनो थाङो नामा दै लायनो थाखाय?
थाङो ओं
हेलौ
ओं
अ द दंगनि दैखौ लायनो थाखाय
ओं लायो खोनादों?
नेट स्ल जादों नामा?
फैयाखै
खोनादों।
औ आंनियाव खोनाफैथाराखै। या खाथिफोरावनो जायोना नोंथां?